ओ। उन्दुबाय नामा? औ आं खोनादों।
औ दे नोंथां।
औ उन्दुबाय नामा होन्दों आं?
औ उन थ'आखै आ दं ओरै
अ उम उम उम होमबा दा मानि सोमोन्दै रायलायनो सानखो दा?
दा नोंथाङा फोरमायदो मा मानि सो मानि सोमोन्दै रायलायनो‌ गोसो जादों नोंथाङा। दे फोरमायनानै होबानो
उम आङो आङोथ' मोनथिनो लुबैदों माने मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु माने बैसागुआ जोंहा ओ जेनेबा जोंनिनो फोरबो नालाय बर' हारिनि मोनसे रं थाय फोरबो नालाय औ। बे बैस सागु जे मोनथिनो लुबैदों आरो जेनेबा मोसौ बैसागु दं दं आरो मासेव‌ दङ मोसौ बैसागुखौ सिगांग्रो एसे बुं थिनानैबा मोजां जागौमोन।
दे होमबा नोंथां। मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला औ औ मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो फार्स बैसाग दाननि ओ सिगाङावनो मोनग्रोनाय बाब बै ओ जोबथा सानखौ ओ मोसौनि बैसागो सान हिसाबै फालियो। ओ मोसौ बैसागोआव जोङो गिबियावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय सानसे सिगांनो जा जगार खालामनाय जायो। बैफोर जगारफोरानो जाबाय मो सौ थुखैनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगोन मा मा फिथाइ सामथाइ नांगोन बेफोर खौ जोङो फार्स्टआवनो बा सानसे सिगाङावनो बेखौ ओ लाबोनानै बा जगार खालामनानै बेखौ जोङो दोनफैखानाय जायो। बेफ फोर मुवा बेसादफोर होनोब्ला बेफोराव गोलैगोन जोङो जेरै लाव फान्थाव ओ हालदै आमफ्राय थि बे थाराय बे बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जोङो फारसेनिफ्राय जगार खालामनानै बै सानसे सिगां मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो जगार खालामनानै न'आव ला बोना दोनफैखायो जाहाथे फुङावनो दुगै ओ थुखैनाय जायो नालाय मोसौखौ बेखायनो फुंनि समाव जाहाथे जोङो जेबो उसुबिदा जाया बेनि थाखाय हाय ओ बेनि सानसे सिगांनो जोङो जगारखौ खालामनानै दोनखानाय जायो। ओमफाय बैनि बेनि फुवाव जोङो जेब्लानाखि फुं जागोन बेनि अखानायै ओ मो मोसौनि बैसागु बेखालि जोङो फुङावनो ओ मोसौनि थाखाय जा जगार खालामनाय बेफोरखौ जोङो फारि फारियै थाखाय
उम।
औ।
औ नालाय लानानै जोङो गासियावबो जगार खालामनाय जायो।